खोनादोंना नोंथां मोजाङैनो? अ नोंथां आं माने नैबे समाव नोंथांजों मोनसे आयदा लानानै सावरायनो नागिरदोंमोन आरो। नोंथां जुदि नोंथाङा जेबो उसुबिदा गैयाबा नोंथां।
दाथ' जेबो असुबिदा गैया आहा। दे नोंथांङा फोरमायग्रोदो बिदिबा मा बिथिङाव जों सावरायनो नागिरदों।
औ आंथ जि सायख'ना लानाय आयदा बे आयदाया जाहैबाय बिबारनि सायाव आं सावरायनो नागिरदों आरो। नङा होमबा नोंथां? दा आं आंनि खौ बुंग्रोनोसै बिनि उनाव आङो नोंथांनिफ्रायबो मिथिना लागोन बिबारनि सोमोन्दै। दाथ' बिबार होननानै बुङो ब्ला ओ जों गासैनिबो गोसोआ बिबारखौ नुयोब्ला रंजाखाङो। जों फुंफोराव बिबार खौ नुयोब्ला बिबार गेवलां गेवथां बारना थानाय नुयोब्ला जोंनि गोसोआव जेसेबांनो दु खु दाहा थाया मानो जों एसेबाबो माने रंजा खाङो आरो जोंनि गोसोआ। दा बेनिखायनो जोङो बिबारखौ गासैबो नफोराव गायना लानांगौ। आरो बिबार गायनाय बिबार आबादनि जोहै गोबांथार मुलाम्फाबो मोनो हायो आथिखालाव। गोबां आबादारिफोरा बिबारखौबो मोनसे आबाद महरै सायखनानै लादों। जेरै बिबार आबाद होनोब्ला बिबारखौ ओ सानफ्लावार सान बिबार होनो बेबायदिनो गलाब बिबार होनो रजनि गान धा बेबायदि बिबारफोरखौ मावनानै मानसिफोरा रांबो आरजिनो हादों। मानो होनोब्ला गोबांथार बिबारफोरनिफ्राय जोङो माखासे मोदोमफ्रु बेसाद दिहुननो हायो लोगोसे माखासे थावफोर जों दिहुननो हायो। बे थाव आरो मोदोमफ्रु बेसाद फोरनि जि बेसेन बियो जोंनि हाथाइयाव गोबां बुरजा आरो बेनिखायनो आथिखालाव आबादारिफोरा बिबारखौबो मोनसे आबाद महरै माने सायखनानै लादों आरो दा बे थांबाय आरो लोगोसे माखासे मुलि फोरबो बानायनायाव बाहायो आरो बिबारखौ आं मिथिनायाव ओमफ्राय दा नैथि महरै जि बिबार बिबारखौ माने साजायग्रा जिराद हिसाबैबो गोबांथार ओ प्रग्रामफोरावनो गोबांथार हाबाफारिफोरावनो बाहायनाय जायो आरो जों बाहायनायखौ नुयो जेरै ओ जायखि जाया फुजायानो जाया मानो बा जायखिजाया इसोरखौ सिबिनाय हाबाफारियानो जाया मानो बेहाय बिबार नङाब्ला माने आबुं जाया आरो नोंथां नंङा ओमबा। बे आबुं जाया। जोङो इसोरखौ सिबियोब्लाबो जोङो बिबार बारफा बावनानै जोङो सिबिनाय जायो लोगोसेनो बेबायदिनो गोबां साजायग्रा माला सुनानै जोङो रेगे रेगां जोङो मन्दिरफोराव बेखौ जोङो साजायनानै दोननाय जायो आरो बे साजायनायनि गेजेरजों थारैनो जोबोर समायना जायो आरो जायगाया दा बे थांबाय मन्दिरफोराव बा फुजा होनायाव बाहायनाय। बेनि उनाव बिबारखौ गोबांथार हाबाफारि जेरै जुलि बा बबेबा मोनसे बेबायदिनो पार्टि जानाय बेफोरावबो माने बिबारखौ बाहायनाय जायो आरो नोंथां आरो लोगोसे बिबारखौ जोङो मोनसे माहारियारि सिनायथि हिसाबैबो बाहायनाय जायो जेरै जोंनि जि भारतनि जि माहारियारि बिबार बेयो जाहैबाय फामे बिबार जायखौनो इंराजियाव लथास होननानै बुंनाय जायो जों गासिबो मिथिगौ लोगोसे जोंनि आसामनि जि ओ माहारियारि बिबार बे जाहैबाय खो फौ बिबार अबिबार फक्सटेल अर्किद होननानै बुंनाय जायो नङा मोनोंथां दा बेफोरबायदिबो सिनायथि होनायाव जों बिबारफोरखौ बाहायनाय जायो आरो आरो बेल' नङा बिबारखौ जोङो सोरबा जुदि सासे मानसिखौ ओ हामलायथि बावनाय फोरावबो जोङो बिबार होनानै जों हामलायथिबावो बा सोरनिबा जोनोम सानानो जा बा सोरनिबा हाबाफोरानो जा बे हाबाफोराव जोङो बिबारनि मोनसे बकेट होनानै मोनसे थुब्रासे बिबार होनानै जोङो बिसोरखौ ओ हामलायनाय बावनाय जायो आरो मानो होनोब्ला आं दहायनो बुंखादों एसे बिबारखौ नुयोब्ला माने ओरैबायदि मानसि गैया जे बिबारखौ नुनायनि उनाव गोसोआव एसेबाबो गोजोननाय मोना। नङा नोंथां माने बिबारखौ नुयोब्ला गोजोननाय मोनथारो आरो गासिबो बेनिखायनो आथिखालाव गंफ्रोमबो न'खराव माने मोनसे बिबार बारि बानायो आरो लांगोनाफोराव दरखंनि लांगोनाफोरावबो बिबार बारि बानायो मानो होनब्ला बिबारा ओरैबायदि मोनसे जिनिस जाय माने गोजोननायखौ होयो आरो आरो नैबे समाव आङो नैबे मोनसे बाथ्राखौ मख'नो नागिरदों जिहेथु आङो बिबारनि बाथ्रा बुंबाय थादों नोंथां नोङा होमबा दा जायफोर बिफां फोरा माने बिबार बारो बिसोरो माने फिथाइ थायग्रा बिफां आरो बांसिनानो फ्राय माने जायफोर बिफाङा फिथाइ थाया बिसोरो बिबार बारा आरो फिथाइ थायग्रा बिफांफोरासो बिबार बारो मानो होनोब्ला फिथाइ थायनो गोनां जायोब्ला बिसोरनाव हायना नांनाय जानांगोन आरो हायना नांनाया गोनांथार माने जायखि जाया बिफाङावनो जा माबाया मोनसे जोला ओ जोला बिबार आरो जे जो बिबार थायो आरो बे जो बिबार ओ जोला बिबारनि जि हायना गुन्द्रा बे हायना गुन्द्राया जुदि ओ जो बिबारनि हायनाख'वाव गोग्लैहैयोबासो हायना नांनाय जायो आरो आरो बेबायदिनो लासै लासै फिथा फिसा मादाया देरखांबोनानै बे मोनसे बेगर बा फिथाइनि महराव सोलायलाङो आरो दा बेखौ आं बुंबाय माने बेनि गुबै बाथ्राया बेनो माने गासैबो फिथाइ थायग्रा जि बिफां बिसोरो माने बिबार लायो आरो बिबार लायाब्ला बियो फिथाइबो थाया आरो बिबाराव फाइलि थायो हायनावफोर थायो जो देन्था थायो जोला देन्था थायो ओ बिखं थायो नङा होमबा नोंथां आरो नैबे समाव आं बेखौ बुंगोन बिबारा बिद दिनो गोबां रोखोमनि दङ ओ बिबारनि मुंफोरा जाहैबाय ओरैनो सरासनस्रा जोङो नुबाय थानाय बिबारफोरा गलाब बिबार जबा बिबार गेन्दा बिबार ओ बेबायदिनो खोब फ' बिबार जों बेफोर बिबारखौ ओरैनो सरासनस्रायै जों गामि ओनसोलफोराव नुयो आरो नोंथां नङा होमबा नोंथां दा आङो बेखिनिखौनो बुंथ'बाय नोंथाङा जुदि माबाफोर मिथिबावोब्ला बिबारनि सोमोन्दै आङो नैबे समाव नोंथांनिफ्राय मिथिनो नाजागोन आरो
औ नोंथां आं बिदिबा नोंथाङाथ' गासैबो खोथाखौनो बुं जोब्बाय जाय बिबारनि बागै आरो आं ए जिहेथु जों बिबारफोरखौ लानानैबो जों बेफार फालांगि खालामनो हायो आं बेनि सोमोन्दै एसे बे थांनि सिगाङाव सुंद'यै फोरमायना होनोसै आरो जेरै जों बिबार होनोबा जोंहा बेसर बिबारबो थायो। नङा होमबा नोंथां बेसर बिबार ओरैनो बेसर बिबारनिफ्रायनो बिबार बारनानैनोथ' बेयो फिथाइ थायो। फिथाइ थायनानै बिनिफ्राय जोङो थाव मोनो नङा होमबा? जानाय थाव औ बेबायदिनो जों बेख खौबो बेफार खालामनो हायो आबाद मावनानै। आरो बिनि उनाव बेवहाय जाहैबाय जोंहा सान बिबार होनना बुङोना जों जायखौ जों सानफ्लावार होनना बुङो औ बे बिबारनि आबाद मावनानैबो जों बेनिफ्राय थाव दिहुनो नङा होमबा, औ बे थाव दिहुननाय बेबायदि जों बेनि ओ आबादखौ मोजाङै मावोब्ला, आरो नायनोबोथ' जोबोद स समायना सान बिबारा नङा होमबा आरो बेहाय बुंनाय दङ जे सान बिबारा मा जायो जेथिं साना ओंखारो बिथिंनो मोखां जानानै थायो आरो जेब्ला साना सोनाब फारसे हाबलाङोना अब्लानो बेबो सोनाबथिं मोखां जानानै थायो होननानै
औ नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां थारैनो नंगौ नंगौ नोंथां
होनदों आरोना आं नाथाय दाउ हारसिं थांनानै आं मोनदांथियाखै, नाथाय जों बेखौ खोनानो मोन्दों बेबायदि जायो होननानै, बेयो जेरैथिं साना थांबाय थागोन औ साना जेरैथिं ओ दोबैलांबाय थागोन बिथिंनो बेबो मोखां जालांबाय थायो आरोना बेबायदिनो खोनादों आरो औ बेबायदि जों सान बिबारनिबो जों थाव दिहुननाय, आबाद मावनो हायो बा जों बेनिफ्राय थाव मोनो नालाय जों, बेखौ मोजां आबाद मावनानै जों बेफार फालांगि खालामनो हायो आरो जों, रांखान्थि बा रांखौ हायो आद बेनि उनाव जोंहा बिबारफोरखौ जेरै जबा बिबार गलाब बिबार गेन्दा बिबार, आरो ओ बे नोंथांआ फोरमायनाय बेयो लटास होनना बुङोना? बाइखौ औ फामे बिबार बेफोरबायदि बि, बारखौवो जोंहा ओरैबायदि ओ जोंहा जेब्ला थानसालिफोराव थाङो बा मन्दिरफ्राव थाङो, अब्लानो जों बेखौ ओ बेफोरबायदिनि थाखाय जोङो ओ फाननाय जायो बा जों बेखौ बिबार माला बानायनाय? बेखौनो होन बा जों बिबार बावनायखोनो होन। बेफोरबायदियावहा जोङो बेखौ जुदि फालांगि खालामनो हायो अब्लानियाबो जोंहा रांख खावरि। बेबायदि जों खामायनो हायो आरो आं गाव मेगनजोंबो नुनो मोन दों। आ सानैसो। ग'ला दखान। फोरा बिबारनि दखान खुलियो नङा होम्बा दखान खुलिनानै। जेब्ला जोंहा मोजां सम बा सोरखौबा बावनांगौ। बा सोरखौबा मान हो होनांगौ। बेफोरबायदियाव बिबार नांगौ जायो। सामफ्रोमबो। बेबाय-बेबायदिहैनो। दखानफोरावहा मानसिफ्रा बेबायदि बकेट बानायनायखोनो होनबा। जिखुनु। बिबार माला बानायनायखौनो होन बेबायादि है फालांगि खामनायखौ नुगासिनो आरो ना। मेगनजों औ बेफोरबादि जों। औ बिबारफोरनिबो जों फालांगि खालामनो हायो बा दख फानफोर होनानानै जोङो रांखावरि। एसे खामायनो हायो आरो बा नग ख'र सालायलांनो हागोन आरो ना जोङो। आरो बेबायदिनो जाहैबाय नोंथां। ओ जोंहा बिबारखौ। बे गेन्दा बिबार ना बुङो ना। गेन्दा बिबारा गोजा जायोना एसे ओरै ओंखारनाय नङा होमबा जोंहा मालाबा जों। जोंनि बाथौ सिजौ गुदियावहाबो बिजों लोगोसे गायफानायखौ नुनो मोनो जों बिखौ। नुदोंना नोंथाङा औ गेन्दा बिबारखौ सिजौ फांजों बांसिन गायनाय जायो लोगोसे ए अब्लानो बे गोजा गो गोजाना बि बिबारा जोबोद समायना नुयो आरोना बे बिबारखौ ओमफ्राय जोंहा फोथ फोथायनाय दं बा जोंनि आबै आबौमोन गोदोनि सिगांनि बोराय बुरैफ्रा दानियाबो ओ जों आइ आफा थां मोना जोंखौ फोरोङो मालाबा खि मा होनो जों खानाय सु सुस्रायोना दैजों खानायखौ लोबो अब्लानिया बे खारदै जों आरो बे गेन्दा बिबारजों आरो नङाबा जेन थ'खा जेन थखा बिबार गेन्दा बिबार खारदै बेबायदि होनानै मिक्स खामनानै जुदि जोङो जोंनि खानायखौ गुस्रायना जोंहा बे उफिफ्रा उफिफ्रा मोजां जायो खारलाङो आरोना आरो जोंहा खानाय गनाय फ्राबो मोजां जायोनो आरो खानाय गनाया खम जायो आरोना बेबायदि होननानै फोथ हानायनङा आरो नंमारगौबो खोथाया नंमारगौ बाथ्राया नंगौ बि नंमारगौ खम जामारो आरो ना खानायफोरा मोजां जायो गोरा जायो बा जोंहा खानाय गनाय दावोखि खम जालाङो आरो आं बेखौ गावाबो मोनदांथिदों आरो ना नोंथां औ बेबायदि जों बिबारखौ जोबोद मोजां खामानियाव बाहायनाय जायो आरो
उम उम थारैनो नोंथां नोंथाङा ओ जोबोर मोजां बाथ्रा बुंबाय नों नोंथाङा नोंथाङा। फालांगिनि बागै माखासे बाथ्राखौ ओ बुंथिनानै होबाय माने बेनिफ्राय जोङो मोनसे कनक्लुजनाव। फैनो हायो माने। आथिखालाव बिबारनि जि मोनसे। दे ओ नांनाय गोनांथि बियो जोबोर आरोना नोंथां। फालांगियारि बिथिंजोंबो बुंनो हायो नङाब्ला जि मानसिनि गोसोआव गोजोन होनाय।
औ सम समा जाबाय नोंथां औ दे गोजोनबाय औ।